हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथांनियाव मोन से ओ खोथा सावरायनो लागा दंमोन ओ खोथाया जाहैबाय खोथाया जाहैबाय खारै जों जानाय जों जानाय खारै बेखौ मादियै बानायो मा खान्थिजों बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथां निसय आं नोंथांनो फोरमायनानै गोजोननाय मोन गोन जों जानाय खारैखौ ओ बे जों सानफ्रोमबो जिउआव बाहायबायानो थायो ओमफ्राय जोंनि बे खारैया बरफोरनि थाखाय ओ गोनांथिखौनो बुंनांगोन ओ गिबियाव जों खारैखौ बानायनो थाखाय जोंनि गामि गफा थानाय ओ जोंनि न'खाव थानाय थालिर बिफांखौ जोङो ओ गिबियावनो दान ग्रोनानै ओ लाबो गोनांगोन आरो बेनिफ्राय बे दानना लाबोनाय थालिर बिफांखौ खौ जोङो सान्दुंङाव ओ फिसा फिसा खालामनानै लामस्रोनांगोन आरो लामस्रोनाय माने बेखौ जोङो फोराननांगोन आ जे ब्ला सिम बे थालिर बिफां रा ना बेखौ जोङो दोनबाय थानांगोन आरो दानफ्लेनानै बा जोङो बेखौ फिसा फिसा खालामनानै बेनि उनाव जेब्ला बे थालिर बिफाङा रानबाय बेखौ जोङो ओ बेखौ जों बुथुमग्रोनानै बेखौ जोङो ओ सावनांगोन मेरला जेब्ला बेयो ओ ओ खालामनानै हांगार जागोन अब्ला बे हाथ' फ्ला बा हांगारखौ जोङो माबेबा मोनसे सरग्रा मुवायाव जोङो ओ बे खौ सरनानै जा जों बिनिफ्राय बिदै मोनगोन आ बेखौनो खारै होननाय बुंनाय जायो आरो बेखौ जोङो बर' फोरा ओ अनला खारै जानायाव बा ओ बेखौ जोङो ना रुदोबना जानायाव बा बेखौ जिखुनु जाया खारै मैगं संनायावनो बे खारै खौ होनानै जों संना जायो आरो ए आरो बेफोरबायदिनो खारि बानायनाय प्रसेसा औ थ' नोंथांनि सोंनो सानदो जे हो नोंथाङा ओ जोङो जानाय थाव खौ माबायदि बानाय नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गि बियावनो जानायथाव होनब्ला जोंनि जा गासैबो जा मानसै ओ बिसोरो ओ सरासनस्रायस जिउआव जानायाव बाहायो जा जानाय थाव बेखौ जों गिबियावनो जों गामियारि ओनसोल नुनो मोनो जे ओ बेसर बेसर बिबार बेसर बिबारखौ जों ओ जेब्ला ओ मानि खौ ओज जेब्ला बेसर बिबारा रानो ओ बे बिबारखौ जोङो राननानै आ फोरानो उम बेनि जा बेगर बेखौ फोराननानै जोङो ओ जा बेगरखौ जों फोरानो फोराननानै बेखौ जों मिचिनाव बा जोंनि जा ओ गामियारि ओनसोलाव गावनो बानायनाय ओ जा बे बेगरखौ मेननाय मेनाय होनना बुङो औ बेखौ गुन्दै खामो बे गुन्दैनिफ्रायनो ओं खारो आरो बे थावा आरो सान बिबारजोंबो हायो सान बिबाराबो जोंनो थाव होय बेयो आरो लोगोसे जा जोंनि ओ माइ माइ सौनानै जाम बिगाब ओंखारो आ बे बिगाब खौ जोङो फोराननानै बेखौ गुन्दै खामनानै बेजोंबो जों थाव दिहुननो हायो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे बांसिनै जोंनिया दा गामियारि ओनसोलावथ' बेसर बिबार जों सान बिबारजों ओ नो दिहुनो नाथाय ओ जा बि गियाननि मुगनालाय ओ बेवहाय ओ मेचिनाव जा रासायन-रासायनिक ओ मुवा बाहायनानै थाव दिहुनो बेखौबो नुनो मोनो बायदि रोखोमनि थाव दिहुननाय जादों आरो आथिखालाव ओ थिग बेबायदिनो थाव खौ जों बाहायो ओ बे थावखौ जोङो ओ सरासन जायो न'खराव जानायाव आलु फाजा ओ बेदर एवनाय बायदिसिना थावजों जा जानाय ओ जा मैगं थाइगं बेयाव जोङो बाहायो आरो बे थावखौ जोङो जों ओइ जानो थाङोब्ला ओ जा गामियाव गामि ओनसोलाव जों बानायनाय गावनो बानायनाय बेसर बिबारनि थाव सान बिबारनि थाव औ खौ बेखौ जाबोला जों मोजां जायो आरो देहानि थाखाय मोजांसिन जायो ना थाय जों जाद ओ जा फेक्टरियाव बानायनाय ओ बेफोर थाव खौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया ओ देहायाव जोबोद गाज जि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो ओ बे जानायाव ओ जा मैगं संनायाव बे जानाय थावखौ जों बाहायनाया जोंनि जा ओ न'आव बानायनाय थाव गावनो गायनानै गावनो फुनानै गावनो फोराननानै जा थाव ओंखारो बेखौ जों जायोब्ला जों मोजां जायो आरो। औ नोंथां ओ बेनिफ्राय नोंथांनो मोन से सोंथि बाव
औ सोंजागोन
खारै नोंथाङा खारैनि बागै जोबोद मोजां बुंलांबाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा थावनि बागै बा ओ जों थावखौ माबायदि ओ खौ जाबा जों मोजां जायो बेखौ एसे फोरमायना हाग
अ नोंथां ओ आथिखालनि मुगाया जिहेथु गोबां गोनोखो मुगा बेनिखायनो साइन्टिस्टआ ओ जाय मुवाखौ जोङो बानायफेराखै जाफेराखै बे मुवाफोरखौबो जोङो ओ जानायनो थाख खाय माने टेस्ट खालामनाय जायो आबो बेफो खो जों मार्केटआव जोंओ नुनो मोनो आरो बेफोरनो थाव दिहुननायनि प्रसेआ नोंथां होननाय बायदि ओ सान बिबार जों बानायो बेखौ जों बेस बानाय आरो बे सरा सानबिबारनि थाव खो जोङो मार्केटव जों फ्राय मोननो थाङा मानो होनबा बे फोरो गोबां माने दाम गोसा बेनिखायनो बेफोर जों मोननानै ओ जों बांसिन मोनो होन ब्ला मार्केटाव मोननाया बा पियासनिफ्राय माने गोबां ओरै जायनि ओमफ्राय जों मोनो आरो जाय फोरो थावफोरखौ जोङो जायोब्लाथाय जोंनि उदै गाज्रि बांद्राय जायोबा जों गेस थि जायो बिनो जायफोर खायसे खायसे बेरामफोरा जोंखौ नारसिननो हमो आरो ओ नोंथांहोननाय बायदि ओ जायखौ जोङो आखाइजों गावनो गायनानै गावनो आबाद मावनानै बेफोरखौ जुदि खामनानै जों लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोर मोजां ओ जों बेमार आजार जानाय नङा बेफोरफोरखो ओ जुदि जोङो रियाव बानायनाय ओ गोनोखो मुगाया बानायनानै होनाय ओ जों थावफोरखौ जाबाय थायोबा जोंआ गेस्टक जानो हागौ उदै सानो हागौ बेफोरबायदिनो गोबां साइड एफेक्ट जानो हागो आरो आ गोदो मु गायाव ओ जे गोदोनि गोदोनि जोंनि आब आबौ आबौ बिथा आबौ आबैमोन बिथांमोनाबो बिदिनो न' गावसोर गायनाय बेसर बिबारनिफ्राय जा थाव मोनो बेफोरखौ माने बिथांमोना मोदोमाव लानाय थाव हिसाबैबो बाहायनायखो जों नुनो जिथिया बे बेसर बिबारनि बेखौ जों खर'फोराव लायो अब्ला खानायाबो माने फुरा होननायखौ जों नुनो मोनो आरो जेसेबां बोरायलांनो हागौ खिन्थु बे खानाया फुरैखो जों नुनो मोनो आरो बेदिनो ओ बे अर्गेनिक नालाय बिराद गुन गोनां ओ जिहेथु दानिया जोङो बायनाय खर' लाग्रा थावफोरखौबो जों माने लाबाबो माने ओ खानाय फुरनायखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो जेराव अर्गेनिक फोरानो ओ बेफायदिनो जों जेसे हाय जों अर्गेनिकखो जोङो बाहायनो नांगौ बेफोरबायदि ओ नोंथांखौबो बिनि सायाव आरोबाव गुवारै फोरमायबावना होबावगोन होननानै आं सानो बेसेबाव
औ थावआथ' नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरोना आंबो बुं खांबाय दाहाय ब सो ओ थावखौ जेनेबा जों ओ जा हेलौ नोंथां
औ खोनादों
ओ जा जों थाव खौ रासायनिक बाहायनाय जा नो आथिखाल मुगायाव खारनाय थावखौ जों बाहायनो नाङा आरो ना जानायावबो जानायाव गेस्टिक जायो होनना नोंथाङा बुंखाबाय उदैहा उदैखौ गाज्रि खालामो ओ जाग्रोबानो खारो देहाफोरखौ लोरबां खामो औ ओ लोरबां खालामो आरो लोगोसे जा जोंनि खराव लानाय थाव बेखौबो जोङो ओ बाहायनो मो नुनो मोनो आरो जा जोंनि बेसर बिबारजों बानायनाय सान बिबारजों बानायनाय ओ बेबायदि थाव खौजोङो ओ खराव लानाय मो दोमाव मोदोमाव लानाय बिदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बे फोरखौ बांद्राय नुनो मोनलिया
उम
ओ मानोना आथिखालाव बारा बांद्राय जा ओ बेसर बिबारनि थाव बेफोर खौबो जों बारा नुनो मोनलिया आरोना ओ आ आगोलो जों नुनो मोनदोंमोन जे आबै आबौ बिथांमोना ओ गावनो बानायोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जे गुबुन मानसिफोरा जा फेक्टरियाव ओंखारनाय आ बे थाव खौसो बा बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरोखि बेनिखायनो जोंनि जा ओ आथिखालनि सुबुं फोरा ओ गोबां गो देहायारि गोहोम गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे खारैनि जा मोजां आखु बेफोरखौ नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ औ निस्य हागोन नोंथां ओ खारैयाबो बिदिनो ओ जों बांद्राय थाव जाबाय थायोब्ला जिहेतु जोंना गेस्टिक जायो उदै गा ज्रि जायो नाथाय सम सम जों खारै मैगं आ खारैखौबो जानांगौ मानो होनबा खारै मै नि सादानो बेलेग थावाबो बेलेग जानायाबो ओ गावनो बानायनानै ओ दिहुननाय जे बाजारावबो ओ खारैखौ मोनो जेरै सौदा होननाय फायो बेखौ पेकेटनि जायो नाथाय बेफोरो माने जो पाउदार हिसाबैसो फेक्ट'रियाव दिहुननाय बुस्थुफोरानो जिहेतु गाज्रिखा औ बिदिनो ओ बेफोरखौबो आरो ओम जों बेखो खारिखो जायोब्ला जोंनि उदै गाज्रि जाया आरो गोथावबो जेदिया गेस्ट्रिकफोराबो एसे खारनायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जों खारैसै खारै जेसे हायो एसे जानांगौ आरो जेसेबो नंदों बांद्राय जायोबा बि बेहाबो लकेल बाबो जोंनिया जेनेबा अर्गेनिक बाबो एसे जितु सक स' बुस्थु नालाय
औ औ
एफेक्ट खालामनोबाबो बेनिखायनो नेयमनि आरो जेनेबा बांद्राय थाव जाबाय थाबा जेरै गेस्ट्रिक जायो अब्ला खारैखौ जाना हो ओ बेयाव गोथावबो मोनगोन बेफोरबायदिनो
औ औ औ नोंथां आ जेखिजाया नों बिथांजों
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ नोंथां जोंबो रायलायनानै जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां